औ।
औ खुलुमबाय नोंथां
ओ खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो
अ अ अ नोंथाङा दा फ्रियै दंना नोंथां
औ आं दा दसे सम फ्रियानो नोंथां
आदसा आदसा अब्ला सावरायजागोन ना
अ सावरायजागोन नोंथां औ
ओ आङो नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय आङो मोनसे टपिकनि सायावहाय नोंथांजों गोथौवै आं सावरायनो होननानै आं नोंथांनाव कल खालामनाय जादों अ जोंनि जोंनि गुबै थांखि एबा टपिकआ जाहैबाय जोंनिया गोदोनि गोदो गोदायनि लाइमोननि जिउ आरो दानि लाइमोननि जिउ बेयावहाय मा फारागथि दं बिनि सोमोन्दै एसे जों सावरायनि दा नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा गोदोनि लाइमोननि जिउजों दानि लाइमोननि जिउजों माबायदि सोलायनाय बा माबायदि दिफारेन्सखौ नोंथाङा नुदों बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां औ
उम उम
दा गोबां जोङो नुबोदों आरो मिथि थिबोदोंबो जेरैबायदि ओ दानि लाइमोननि जिउ गोदोनि लाइमोननि जिउआ गोबां दिफारेन्स एबा फारागथि दङ होननानै बुंनांगोन मानो होनोब्ला गोदोनि दिनावहाय जोंनि लाइमोनफोरा बांसिन माने मा खालामोमोन गाव गावनि ओ हारिनि गाव गावनि समाजनि फारसे गाव गावनि गामि ओनसोल बेफोरबायदिनि थाखाय जौगाथायनि थाखाय बांसिन माने गोसोआव लानानै मोजां जाथों होननानै माने मा खालामोमोन सानोमोन आरो खामानिखौ मावबोयोमोन आरो
औ औ
गोदोनि दिनाव बिदिनो लोगोसे आरो होनबावनो हायो जानाय लोंनायनि बेलायाव जोंनि दानि लाइमोनफोरा गोबां माने जेरैबायदि सुबिदा मोनदों होनजायो सुबिदानि गेजेरजों बांसिन मा जादों गाज्रिबो जादों आरो मानो होनोबा गोदोनि समाव लाइमोनफोरा जोंनिया गामि ओनसोलावनो थानानै गामिनि समाजनि खामानि मावोमोन नाथाय
नंगौ नंगौ
दानि ओसोल दानि जुगाव माबा बेयो लाइमोनफोरा माने मा जायो नोङो सोरहाबा गारि दङ सोरहाबा बाइक दङ दानि जुगाव मा बयबो बिमा बिफाफ्रा मा जाखो गाव गाबा गावनि खामानियाव थांसै टाइमखौ मेनेज खालामनो टाइमनि थाखाय टाइमखौ बुजिनानै एकदम माने मा न न'खराव टाइम होनो हाला जाहैबाय आरो दानि जुगनि बिमा बिफाफोरा दा बेनि जाउनाव मा जाखो दानि लाइमोनफोरा सोरहाबा बाइक दङ गारि दङ बेफोरखौ लानानै बहाबा सोरबा सासे लोगोआ लेंंहरगोन बहाबा बेरायहैगोन बहाबा माहैगोन बेनिफ्राय न'निफ्राय जेब्ला ओंखारलांनो मोनो अब्ला मा जायो मानसिया ओ फ्रि जायो नङा होमबा नोंथां औ जेब्ला फ्रि जागोन अब्ला बियो माब्लाबा लोगोफोरजों ओ गाज्रि खामानिखौबो मावनो आवगायो बारायो मानो होनोब्ला बेखौ रावबो दिथा होग्रा गैला आरो बादा होग्राबो गैला लोगोया जेब्लायबो ओ मोजां लोगोखौ मालाबा मोनफ्लांबासो मोनफ्लांबाय खिन्थु मालाबा समाव माबायदि जायो जाय लोगो लोगोयानो माने गाज्रि माबायाव खैफोदाव खोलैनो थाखाय गुबुन गुबुन माबाजों ओ मा होनगोन बेखौ ओ सोलोजों बेखौ बाहायनो नागिरो दा बेबायदियाव जेब्ला गाब्र'फ्लाङो अब्ला माने गोबां गोथौ हाखराव गाबलफाङो जेरैबायदि हमनानै ला एगजामपोल हिसाबै जोङो दानि जुगावथ' बांसिन जौ सेरेब ओ सोबनाय लोंनाय जानाय बेफोरो खमन जाबाय बेखौ जेराव थाङो जाय दखानाव थाङो बेयावनो मोनगोन दा बेबायदियावनो नों न'खरनि दिथा होग्रा गैयियाव माने लाइमोनफोरा गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै मा जाहैयो लोंहैगोन जाहैगोन सोबनानै फैगोन गाज्रि बुस्थु निसा बुस्थु लानानै फैगोन बेनिफ्राय मा जागोन माब्लाबा सोरबा सोरबा सोरबा ओ लामायाव जाब्रबथाय जाबोगोन मागोन लामायाव जाब्रब जानानै सोरबा सोरबा गावनि जिउखौ खोमानानै लाबोगोन सोरबा सोरबा आइ थिं आखाइ बायगोन माबा मोनसे जागोन जखम जाबोगोन बेफोराव माने गोबां खहा जानाय नुबोदों आरो खिन्थु मा गोदोनि गोदोनि समनिजों जुदि रुजुयोब्ला गोदोनि समनिया गारि गरा बाइक बेफोरबायदि गैयामोन बेनिफ्राय ओ गामिनिफ्राय ओ बारा गोजानाव थांनो हानाय बारा इसिबां सुबिदा गैयामोन बेनि थाखायनो गामि गफायाव थानानैनो माने थांनो मोनला नालाय बेनिफ्राय रायजोनि समाज मानसिफ्रा बेखौ नोजोर होबाय थानाय जासिगोन जायगायावनो थानाय जाबाय नालाय माने बेयाव ओ माने फ्रिदम बारा मोना जाहैयो माने बेनि थाखायनो ओ गोदोनि लाइमोनफोरा जायगायावनो थानानै एसेबाबो गावखौ हमथानाय बेबायदि थासारिखौ आङो ओ मिथिबोदों आरो
औ नंगौ
औ नोंथां दा नोंथाङा ओ गोदोनि आरो दानि लाइमोनफोरनि जिउनि गेजेराव फारागथिखौ एसे फोरमायनानै होदो आंबो एसे फोरमायनानै होबाय
औ रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिफ्राय आङो गोबां खोथा मोनथिनो हाबाय आंबो आंनि ओ जानाखि साननाय बा आंनि जायानाखि मोनदांनानै मोननाय बेखौ आं नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायनो आंबो सानदों
औ नोंथां
दा गोदोनि जोंनि लाइमोनफोरनि जिउ थांनानै थानाय राहा नङा होमबा सोलोंथाइ बेजों लोगोसे दानि जोंनि ओ लाइमोनफोरनि थांनानै थानाय जानाय लोंनाय बा सोलोंथाइ गोबां बिबाङाव माने डिफारेन्स बा माबाखौहाय जों फारागथिखौ जों नुनो मोनो गोदोनि समाव सोलों थाय होननानै बुङोबा सोलोंथाइया जोंना गोदोनि समाव मामोन सेथि नाम्बारावहाय गायनाय फुनाय मावनाय दांनाय नङा होमबा दा बैखौ जोङो सेथि नाम्बाराव जोङो दोननाय जायोमोन गोदोनि समाव ज जोङो गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो थाखाय बा लेखा बिजाबै जोङो सोलोंथाइ लानो थाखाय जोङो साखाथि फाखाथियाव जोंना मा गैयामोन? फरायसालि बा जोङो मा गैयामोन? माने माखासे सोलोंथाइ लानो थाखाय जोङो फरायसालिमाफोर गैयामोन नङा होमबा। दा बिनि जाउनाव जोंनिया गोदो गोदाय मा खालामोमोन बांसिन लाइमोनफोरानो मावनाय दांनायावहाय माने गावखौहाय आखा फाखा खालामोमोन नङा होमबा। जेरैहाय जोङो हालेवनाय आलि दाननाय, मोसौ मोसा जेन'बा गुमनाय बेफोरखौ जोंनिया बांसिन सोलों होननानै गोदोनिया सानोमोन दा सम सोलायनायजों लोगोसे। बा जोंनि जायनाखि समाजजों समाज सोलायनायजों लोगोसे माखासे माबाया सोलोंथाइया जों दाबा जाबोबाय माने गोबां बिबाङाव जोंना सोलायबोबाय। दानि जोंनि मरदान लाइफआवहाय जों नायोब्ला जोंना खाथि खाथियाव मामोन? माने स्कुल दङ नङा होनबा फरायसालि दं फरायसालिमा गेजेर फरायसालि दङ गोदोनि समाव मा खालामोमोन बिमा बिफाया सासे गथ'खौ माने मावनाय दांनाय सेथि नाम्बाराव फोरोङोमोन नङा होमबा। जेरै- खम हिन्जावसाफोर हिनजावसाफोरा जुदि माइ गायनो रोङा नङा होमबा ओंखाम ओंख्रि संनो रोङा। बा बेजों लोगोसे जि दानो रोङा अब्ला बेखौ मा गनायनाय जायामोन माने गोरों बा रोंगौथि गोनां हिनजावसा होननानै बेखौ गनायनाय जायामोन। नङा होमबा। दानि बेलायाव जाहैबाय जोंनिया सासे फरायसाया गोजौ थाखोनि बिजाबनि सोलोंथाइ लायाबा बा बेनाव जुदि माखासे सार्टिफिकेट गैयाबा बेखौ मा होननाय जाया माने सोलोंथाइ गोनां फरायसा होननानै बा जोङो हिनजावसा होननानै जों बुंनाय जाया। दा बेबायदि फारागथि खौ आं नुबोदों आरो बेजों लोगोसे गोदो गोदाय जोंनि हौवा जनाखि जेन'बा सेंग्रा गाजोलावबा सेंग्रा देरफुनाय सेंग्रा लाइमोनफोर बिसोरो मा खालामोमोन गोदो गोदाय लावखार थायोमोन। नङा होमबा लावखार थानानै जोंनिया मा खालामोमोन गावनि जिउखौहाय जेन'बा जौगाथाय लाबोयोमोन। बेजों लोगोसे दाहोना थायोमोन गावनि जिउखौहाय खुंनो थाखाय। न'खराव जों मा खालामोमोन आबाद मावोमोन नङा होमबा। बिमा बिफाजों जों थाफानानै जों मा खालामोमोन आबाद मावनायनि जों सोलोंथाइ लायोमोन। नङा होमबा दा फोरबो हिसाबै जोङो बैसागु फोरबोआवहाय जों मा खालामोमोन। बोराय बुरै बा जोङो गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरजों जों ज' ज' रंजायोमोन। दा बैफोरबायदि सोलोंथाइखौ आङो गोदोनि समावहाय नुहुरदों। दा बेजों लोगोसे जोंनिया दा मरडान जुग फैनाय लोगो लोगो जोंनिया टेक्न'लजिया बांद्राय जाबाय नङा होमबा। आरो बेजों लोगोसे जोङो नांगौनि बिबां जोंनि थांनानै थानाय बा जोंनि जानखि लाइमोन बैसोखौहाय जोङो मा गोरलै समबायहाय बा गोरलैयै बारहोहरनो थाखाय जों मा खालामनाय जायो बांसिन बिबाङावनो जों दा इन्टारनेट बाहायनाय जायो। गोदोनि समावथ' जोङो इन्टारनेट गैयामोन। जोंनि लाइफखौ जोङो बा बारहोहरनो थाखाय बा लाइमोन बैसोखौ जोङो बारहोहरनो थाखाय जों मा खालामोमोन। खाम जथा सिफुं दामनानै जों मा खालामोमोन। जोङो गावनि जिउखौहाय जों बारग'होहरोमोन नङा होमबा।
औ नोंथां औ।
दा जोङो गंसे मबाइल लानानै दानि जुगाव जों मा खालामगासिनो दङ। जोङो जोंनि फरायनायानो होन बा बेजों लोगोसे जोंनि जानेखि थांनानै थानायनि जिउ नङा होनबा। जोंनि इनजयमेन गोजोननाय लानाय बेखौ जों मा खालामगासिनो दङ। मोनसे जायगायाव जों थानानैनो जों खालामगासिनो दङ। दा गोदोनि समावहाय गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ गैयाब्लाबो जोंनिया मामोन मावनाय दांनाय गायनाय फुनाय माने बेफोरजोंहाय हारिमु आसार खान्थि बेफोरजोंहाय जोङो गोजौ सोलोंथाइ होननानै जों बुंनो हायोमोन। खिन्थु दानि जुग खौहाय जों माखासे जोंनि गोदोनि गायनाय फुनाय बा नेम थि बेजों लोगोसे जोंनि आसार खान्थि रंजानाय बाजानाय खाम सिफुं जथा दामनाय नङा होमबा बैखोरखौ बावगारनानै जोङो दानि मदार्न जुगावाय जोंनि लाइक खौ गोरलै बानायनो थाखाय जों मा खालामनाय जाबाय गोबां बिबाङावनो जोङो गावखौ सोलाय थि जों होनाय जाबाय जेरेखम जों बुंनो थाङोबा जोंनियाव मबाइल फन नङा होमबा? दामग्रा आइजें दामग्रा आयजें बिजों लोगोसे गोबां बुस्थुफोरखौ जोङो सोलायनाय जाबाय। जेरखम जोङो गोदोनि समाव जों मा नुयोमोन बैसागु बायदि बायदि रंजानाय बेखौ जों माजों रंजानाय नुयोमोन। खाम सिफुं जथा सेरजा बेजों जों रंजानाय नुयोमोन। खिन्थु गोबां बिबाङावनो ओ दा नायनो थाङोबा खमायलांबाय माने बाङाय बिबाङाव जोङो खाम सिफुं जथा माने दाब दाब जायगाफोरावहाय एसे खम बिबाङावनो जों मा खालामनाय जासै बैफोरखौ जों लानानै रंजानाय जासै। नङा होमबा?
औ नोंथां औ।
बेबायदि आरो आरो बेजों लोगोसे जोंनि हान्था मेला हान्थिनाय हान्थिनाय गोदोनि समाव जों मा खालामोमोन गुबुन दाबसेनिफ्राय जों गुबुन दाबसेसिम जोङो दावबायनो थाखाय बा जोङो माबा मोनसे मुवा बेसाद जों लां ङलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय बा जोंनि जिउखौहाय जों खुंनो थाखाय जों मा खालामोमोन गोदोनि समावहाय जोङो मोसौ गारि नङा होमबा? मैसो गारि बायदि बाय बे साइकेल जों बेफोरखौ जों बाहायनाय जायोमोन खिन्थु दानि जुगावहाय जों मा नुसै जोङो जुग सोलायनायजों लोगोसे बा जोंनि गामिखि मदान लाइफ जों जानायजों लोगोसे जोंना मा नुसै गारि मथर बायदि बायदि नङा होमबा? बाइक जों बेफोरखौहाय जों बाहायनाय जों नुनो मोनसै आरोखि। गोदोनि जुगाव मा खालामोमोन जोङो गुबुन मोनसेनिफ्राय गुबुन मानसिसिम मोनसे खौरां दैथाय हरनो थाखाय जों मा खालामनाय जायोमोन मोनसे लाइजामनि साहारा लानाय जायोमोन। जोङो लाइ जाम जों हरलायनाय जायोमोन नङा हामा नोंथां? बै लाइजामनि गेजेरजों जोङो मा खालामनाय जायोमोन गावनि सोमोन्दो बा गावनि जानिखि ओ फोरमायनो गोनां जानिखि फोरमायथि बेखौ जों मा खालामनाय जायोमोन गुबुन मोनसेनिफ्राय गुबुन मोनसेयाव दैथाय हरनाय जायोमोन। खिन्थु दानि जों मदार्न लाइफआवहाय जों गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय। दा जोंनि जुगावहाय मा खालामो से सेकेण्डनि गेजेराव बा नै से केननि गेजेरावहाय जोङो गुबुन मोनसेनिफ्राय गुब मोनसेसिम मोनसे नाम्बर दा दाइल खालामनानै बा मोनसे नाम्बार जों थुनानै जों मा खालामनाय जायो मोनसे खौरांखौहाय बै मोनसे जायगासिम जों मानि दैथायहरनायखौ नुनो मोननाय जायो। बुङा होमबा नोंथां? दा बैफोरबायदियावहाय
जोंनि थांनानै थानाय आरो दानि थांनानै थानाय बेफोरनि गेजेराव जों गोबां फारागथिखौ जों नुनो मोन बुंनो थाङोबा जोंनि गोदोनि जानिखि थांनानै थानायाव जों रंजानाय बाजानाया गोबां दङमोन नाथाय दानि जानिखि थांनानै था राहाखौ जों नुनो मोनदों आरोखि नोंथां।
औ नोंथां औ।
बेबायदि आरोखि आं दा नोंथांनि सिगाङाव फोरमायबायानो ओ बे बेखिनियानो आरोखि आंनि बुंनांगौआ जोंहा दा नै समाबो समाबो जानानै फैबाय नोंथां। गुबुन मोनसे टपिकआव लोगो मोनफिनगोन नोंथांनि ओमफ्रायबो आं गोबां खोथा बुजिनो मोनबाय मोनथिनो मोनबाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायग' आरोखि।
औ नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर नोंथाङा जिथुनाखि आं मिथियैफोरखौबो माखासे खौ ओ खोन्थाहरनायनि थाखाय मिथिहोनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।
दे होमबा बेखनियाव दोनथ'लायसै नोंथां होमबा नामा?
अ दे नोंथां दे।